हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो दंना दा?
औ औ दङ।
आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों ओ ओ बर'नि जा खाथि गासा बे कथि गासा फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो होन्नानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन सावरायनो
दा अब्ला गिबियाव नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव खाथि गासाखौ माबायदि खुंनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनानै होगोरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ ओमबा आङो औ।
जोंनावथ' खाथि गासाखौ माने माबोरै खुंनाय जायो होनबा गिबियावनो जोंना न'फोर खौ लसांग्रोनानै लानाय जायो। बेनि उनाव ओ खाथि गासायाथ' बेलासि बेलासेसो आलारि बाथि सावो नालाय बेयाव माने न'फोरखौ लिरस्रांनानै जि खौसो सुस्रांग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव बेलासे जोंना अ बे खाथि गासायाव माने ओ फिथाइ सामथायाइबो बाउनाय जायो नालाय बे बेनि उनाव बे गय आरो फाथै बेफोरखौ माने जोंना फिसा फिसा हानानै लानाय जायो आरोना गय गोरलैफोरखौ जोंना माने ओरैबो फोथायनाय दङ माने खाथि गाासानि सिगां माने ओ गयफोरखौ जाग्रोनो मोना बिदि फोथायनाय दङ आरोना बेनि उनाव नारें नारें जुमब्राखौ माने जोंना बेयाव होफानाय जायो बेजोंनो लोगोसे आरो बु थालिर बिनिफ्राय बायदि फिथाइ सामथायाइफोरखौबो होफानाय जायो आरोना
बेयाव माने जोंना ओ बै थालिरनि जे बिखं दङ बेयाव माने
औ
माने जोंना ओ होनाय जायो आरोना बिनिफ्राय आरो ओ थाइगिरनि बिखङाव बेयाव माने आलारि बाथिखौ आलारि बाथि सावनो थाखाय माने बे थाइगिर फिथाइखौ हानानै लाग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय माने जेबोला मोनायो अबोला गिबियावनो ओ न'आव आलारि बाथिखौ सावग्रोबाय बेनि उनाव माने ओ माइवु सावनो लांनाय जायो आरोना माइवुस साव सावहैनायानो जाबाय माने जोंना ओरै फोथायनाय दङ जे बे आलारि बाथि सावोब्ला माने माइआ मोजां जायो बेनिफ्राय आरो गुबै बेनि आलारि बाथि सावनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माने ओ माने बै माइयाव थानाय एम्फौ फोरा बै आलारि बाथिनि माने सोराङाव जाहाथे फैनानै माने एम्फौफोरा थैयो आरोना बिदि फोथायनाय दङ ओ बिनिफ्राय आरो बेयाव सावखांना फैनानै जोंना न'नि बारिफोरावबो सावनाय जायो बेनि उनाव ओ बाख्रियावबो सावनाय जायो। बेनिफ्राय थाग्रा न'आव ओमफाय इसिं न'आव बेबायदिनो सावनाय जायो आरो जोंना आरो लामायावबो सावनाय जायो। जोंना आरो माबा ओ बे बे सानखालिनो जोंना मा खालामो बिफांबो गायनाय जायो आरोना माने थाइलिर बिफां मान थाय ओ बिदिनो माने बायदि बिफांफोरखौ गायनायखौ माने जोंनाव नुनो मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो बिफां लाइफांफोराव माने अ फिथाइ सायग्रा बिफां लाइफांफोराव जोंना जिगाब खायो बे सानखालि
औ
हेल' खोनादों नोंथां?
औ खोनागासिनो
नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फालिनाय जायो खााथि गासाखौ?
औ जोंनि ओनसोलाव नोंथां कति गासार होनना बुङोब्ला गिबियावनो नोंथां फोरमायलांनाय बाददिनो गय गय बेफोर जाय हाग्ललिना लानाय होननानै बुंङो नोंथां गिबियाव जोहा बे बेनि उनाव जोंहा मोनाबिलि समाव मोनाबिलि जानायनि सिगाङावनो जोंहा न'खराव न'खरनि लांगोनायाव थालिर दंफां थालिर बिफां गायनाय जायो। थार लोगोखौ नायनानै थालेर बिफांआव आलारि बाथि मोनाबिलि जानाय-जानायनि उनाव थालिर दंफांआव आलारि बाथि लगानायखौ नुदों बेनि आवगायाव आवगायावनो न'खरनि जा ओ गाहाय सुबुं बा हौवा सुबुं बियो थांनानै दुब्लियाव बे आलारि बाथि सावनाय नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बेफोरबायदिनो जोंना थाइगिर बिखां जोंहा थाइगिर बिखंखौ बाहायनाय जायो। बाहायो आलारि बाथि सावनो थाखाय बेनि उनाव अ बे आलारि बाथिखौ बियो मानेब बिलि जानायनि सिगाङांनो गावनि जा दुब्लि फोथार माइ आबाद फोथाराव थांनानै आलारि बाथिखौ सावहैनाय जायो बेनि गाहाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे गावनि आबाद फोथारनि बा माइ बै समावथ' माइया फिथाइ थायहाङो नालाय फिथाइ थायनाय माइखौ माइया जाहाथे मोजाङै ओंखारनो हायो मोदैखौ एम्फौ फोरा जानो हाया बेखौ एम्फौफ खहा खालामनो हाया बेनि थाखाय इसोरना आर'ज गाबनाय जायो बेनि अनगायैबो बेनि
औ
ओ जोंहा गाहाय जाहोन बा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जा दोरोङारि नोजोरजों नायनो थाङोब्ला बेयाव बिगियानारि जा बिगियानारि मोन्दांथि एबा बिगियान बि गियानजों फो-फोरमायजानाय बायदियै बेयाव गाहायै ओ गोदोनि समावहाय गोदोनि सुबुंफोरा गावनि आबाद फोथारनि माइनि सेर सेराव थानाय हाग्राफोर ओ माइनि गेजेराव थानाय हाग्राफोरखौ माइनि जा आबाद फोथारनि जा आलि बेयाव दोननानै बे हाग्राफोरखौ सावनाय जायोमोन ओ बे हाग्राफोर सावनायनि गेजेरजों बे हाग्राफोरनिफ्राय उखुन्दैजों आयायाव थानाय जा गाज्रि बबेफोर थैनाय जायोमोन बेफोरबायदिनो ओ जानो हागौ बेफोरनिफ्रायनो सोलाय सोलाय फैनानै जोंनि बे आलारि बाथि बा आलारि बाथि सावनाय बेसिम सफैदों होननानै आं ओ जों साननो हायो थिग बेबादिनो बेनि उनाव ओ गावनि आबाद फोथारनि थाखाय आबाद फोथाराव जे आलारि बाथि सावखांनाय सावखांनायनि उनाव बियो जे न'आव थाङो मो जेनेबा जाया आलारि बाथि सावनो थांगदोंमोन बेयो न'आव थांनायनि उनाव हो बेफोरबायदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो न'खरनि जा बारि बागान बेफोरावबो सावनाय जायो।
औ
बागानाव संनायनि उनाव बेनि उनाव जोंनि जे लांगोनायाव थालिर दंफां गायनाय बेयाव सावनाय जायो। बेनि उनाव जोंहा गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोर बा बेफोरबायदिनो गामिनि सुबुंफोरा न'खर न'खर जा जोंहा आ बे बाव-बावनाय बाउथिनाय मुवा जेरै फिथाइ सामथाइ जेरै बुट, थालिर बेफोरखौ जे मागिनानै जानाय बा बयनियावबो जाहैनायखौ नुनो मोननाय जायो। मोनाबिलि समाव गथ'फोरा बेयाव मागिनानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेनि उनाव जोंहा खाथि गासायाव आरोबाव बुंनो थाङोब्ला बेनि उननि जोंनि जोंनि जायगाथिं बेनि उननि सानखालिहाय जोंहा माइनाव खेन्दा दैखांनाय मोनसे जे खान्थि बेखौ जों नुनो मोननाय जायो। जेराव जोंनि जिल्ला जा जोंनि ओनसोलनि जोंनि जिल्लानि गासै बर' गामिफोरनिफ्राय जोंनि जे आनसलिक बाथौ थानसालि थायो। बयहाबो मोनसे जिल्लायाव बेयावहाय बयबो गामिखौ लिंहरनानै जोंहा माइनाव खेन्दा थिसननाय बा बेनिफ्राय माइनावखौ जों लांनाय जायो। नाथाय आथिखालाव गामियावनो बे माइनाव खेन्दा दैखांनायखौ जों मावनायखौ नुयो। जेराव जोंनि गामियावहाय ओ गिबियाव गामिनि जे लाइमोन सिख्ला साब्रै साबा बेफोरबायदि सायख'नानै बेनि उनाव बिसोरखौ गुफुर दख'ना गानहोनाय जायो। गुफुर दख'ना गानहोनायनि उनाव बिसोरखौ। दैमा जाम्फै जे गोथार जायगाफोराव लांनाय जायो। बेनि उनाव खाम सिफुं सेरजा दामनानै गामिनि बयबो ज' ज'यै थांनानै गिबियाव बेयाव माइ माइसालि माइ लांफानाय जायो। बे माइखौ लांफानानै बेयाव गिबियावनो दै खाथियाव गसंनानै बयबो आर'ज गाबनानै गाबनायनि उनाव आर'ज गाबखांनानै दैया बे जा लांफानाय माइसालि माइ बे माइखौ दैयाव सोमनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ जोंहा बर'आवथ' जे बेजरा खान्थि बेखौ मानिनाय जायोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
अ' बेनिखायनो बे माइखौ खेबथाम खेबबा बा खेबस्नि आखाइजों दै सिङाव जागार दोनहरनाय माइ बेखौ थिखांनाय जायो। बेयाव थिखांहर दैखांनायाव जेसेबांखिनि आखयाव फैयो बेखिनिखौ लांनानै उनावहाय मोनाबिलि समाव ओ गामिनि बयबो न'खरनिफ्राय सोरबा सोरहाबा आइजो सोरबाबा फिसाजो फिसाज्ला बेफोरखौ लाना फैनानै गोथार सि बा जोंहा काहिनि काहानि थोरसि बेफोरबायदिनो सोरबाबा संग्राय सानद्रिफोराव मोजाङै थालिर लाइजौ बिलाइ बायदि लाबोनानै बेयाव ओ माइनावखौ जा दैमानिफ्राय दैखांनानै लाबोनाय माइनाव बेखौ
औ
खाव बे जोंना मा होनना बुङो खेरखा जे जोंना खेरखाजों खेरखासे माइयाव जोंहा लगायनाय जायो। जेखिनि दैखांनानै लाबोनो हादों बेखौ लगायनानै बयनोबो गामि निफोर जायनावला लाफैदो बिसोरनो राननानै हरनाय रनाय राननाय जायो बेनि उनाव जोंहा। जे बाथौ थानसालियाव मावनाय जायो नालाय बाथौ थानसालिखौ खेबबा बा खेबस्नि जोंहा आर'ज गाबै गाबै गिदिंनाय नै मोसा मोसायै गिदिंनाय जायो। बेनि उनाव बयबो गावबा गाव न'खर फारसे थांनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनाव न'आव थांनाय समाव जोंहा जेरै माइनाव दुब्लिनिफ्राय माइनाव लाबोनाय बायदिनो बै सानखालि बो उनथिं नायफिननो मोना बा रायज्लायनो मोना बेफोरबायदि बिदि उनाव गावब गावनि न'ख न'खरनि बाख्रि बा न'मा न' बा माइ होनदोआव सोनानै दोनहैनाय जायो बे माइ।
औ
लांनायखौ बेनि उनाव बयबो ओ बे न'निफ्राय फैफिननानै थानसालियाव जानाय लोंनाय खालामनाय जायो जेरै गाबुद फिथाइ सामथाइ जानाय बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि खालामनाय जायो ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो खाथि गासाखौ खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
हेल'
औ नोंथां।
हेल' औ
औ खोनादों दे
औ औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेजों लोगोसे खाथि गोसा होननानै बुङोब्लाथ' बेखिनियानो खाथि गासानि। बेजों लोगोसे थाखाबावनाया आलादा होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबाफोर बेफोरबायदिनो बेजोंगोरोननाय माबाफोर खालामबावनाय जायो नामा नोंथां बेनिख्रुयइ आलादा माबाफोर खालामनाय जायो नामा
ओहो नोंथाङा जे दासो बुंदोंमोन माइनाव थिखांनाय खान्थि दं होननाया जोंना माने बेफोरबायदि खान्थि गैया खालि माने जोंना बे खाथि गासा खालि सानसेल'सो खुंनाय जायो आरो आलारि बाथि खुथि सावनायाल'सो बेल' जोंना
औ औ औ आसा
बुंनो थाङोब्लाथ' नोंसोरनिदो माने आलादाखा जोंनिया। मे गोदो आरो जोंनाव माने बुंनो थाङोबा बै थुलुंसि बिफांखौ गायनानै माने बेफोरबायदि माने औ आलारि बाथि। खुथि सावनायबो खान्थि दंमोन आरो नाथाय दाना जोंना बे सावला बेनि ओ बेनि सोलाय माने ब बै बिफां बिफांफोरावसो माने ओ जिगाबदो बा थेंहल। बेजों खानानै औवानि थेगलजों बेद माने खानानै थालिरनि माबा माने ओ थालिरनि माबाखौ होनानै बिखंखौ होना आलारि बाथि सावो आरो जोंना। गोदोथ' थुलुनसियावनो माने सावनाय जायोमोन। आरो नोंथांमोनाथ' ओ थालिर बेथाइ माने थालिर बिफां गायनानै। आलारि बाथि सावो होननाया जोंनाव माने बेबायदि खान्थि गैया आरो
औ औ दे अब्ला नोंथांजोंना समाबो जाबाय दोनथ'निसिम औ दे गोजोन्थों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम